हेलौ नोंथां
औ हेलौ
नोंथाङा मा हाबा मावगासिनो दं दालाय
दङ नोंथां नै जिरायनानै
नोंथांनि खबरफोरा माब्रै दासान्दि
खबरा बिदिनोसै नोंथां मोजाङानो गेजेरावनो दं नोंथां
नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय नामा
जाखांबाय नोंथां
अ नोंथांजों नोंथांहा जेबो हाबा मावनांगौ गैयाबा नोंथांजों फिसा माखासे खोथाफोरसो साव सावरायनो गोनां दंमोन नोंथां आहा
हागोन नोंथां दे
औ नोंथां नोंथां
ओम
बे हाबा सावरायनांगौ खोथायानो जाबाय आङो नोंथांनाव माखासे बेफोरबायदिनो फराय नायनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो गोसो जादोंमोन नोंथां
हागोनदे नोंथां र' र'लाय र'लाय
जागोन नोंथां दे नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन नामा नोंथांना
हेलौ नोंथां
औ नोंथां नोंथांना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथां?
बिदिनो
हेल' नोंथां
हेलौ
खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा हेल' नोंथां
हेलौ
खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा?
अ दा खोनादों नोंथां दे बुंलाय मा बुंदों?
आङो होनदोंमोन नोंथां नोंथांजों आं नोंथांहा जेबो खामानि हाबा मावनो गोनां थिग गैथ'वाबा आं नोंथांजों फरायनायनि सोमोन्दै इसे रायलायनो सानदोंमोन नोंथां
हागोनदे।
नोंथाङा एसे फरायनायनि सोमोन्दै इसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां
हेल'
औ औ
इसे फोरमायना हागोन नोंथां?
हायो नोंथां हायो।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां
ओम जों सोलोंथाइजों लोगोसे गाव गावनि केरियारबो दानो हायो
औ नोंथां
इयुननि थाखाय गावनि फायनायखौ फरायनाया
औ नोंथां
बेलेग बेलेग जायगायाव थांनाबो गावनि फरायनायजों लोगोसे गावनि सिनायथिफोरखौबो होनो हायो
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
फरायनायानो मिथिनायावब्ला जों नोंथां फरायनायानो जोंनि गियाननि गुदि होननाय खोनादों नोंथां सोलोंथाइयानो जोंनि गियाननि गुदि होननानै जों खोनादों नोंथां।
फरायनायजों लोगोसे गावनि बिमाफोरखौबो
औ नोंथां औ। हेलौ
औ
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादोंलै।
आथिखालाव आथिखालाव फरायनाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ लायाबा जोंनि लागब एबा जिउआनो नो बेखार जायो नोंथां।
औ नोंथां फरायनाय गैयाबानो जेरावबो जाया नोंथां।
औ नोंथां फरायनानै जों गोबां गेदेर गोलाव मानसि जानो हायो जेरै ड डक्टर, साइन्टिस इन्जिनियार बायदि बायदि जोङो गेदेर गोलाव सुबुं जानो हायो नोंथां अब्ला बेफोरबायदि गेदेर गोलाव सुबुं जायोब्ला जोङो गोबां जोङो मान सनमानबो मोनो नोंथां।
उम लोगोसे गावनि सिनायथिखौबो मोनो नोंथां।
औ नोंथां जों गावनि सिनायथिखौबो फोजौनानै लानो हायो नोंथां आरो बिमा बिफानि सिनायथिखौबो जोङो होनो हायो।
हायो नोंथां।
औ नोंथां जोङो गिबियाव जोङो गिबियाव जोङो उन्दैनिफ्रायनो फरायनांगौ नोंथां नाथाय जोंनि दा गोबां युथ एबा लाइमोनफोरा मबाइलजों गोदोसोनानै दं नोंथां फरायनायनि जानगाराव थानानै गोबां सुबुंफोरा मबाइलाव गोबां गोदोसोनानै दं नोंथां।
औ नोंथां। बेफोर गासेबो खस्थ' भुगिनांनाया जोंनि सायावनो नोंथां मानोना जोङो मोजां सोलोंथाइ लायैयावनो जों गोबां खस्थ मोनो नोंथां।
उनावसो फस्थायो नोंथां। फराया लासिनो
औ नोंथां बेफोरबायदि लाइमोन बैसो एबा उन्दै समावनो मोजाङै फरायनानै ला मोजां सोलोंथाइ लायोबा नोंथां जोङो इयुनाव जोङो बेफोरबायदि गाज्रि राहाफोरखौ जोङो मोना नोंथां मोजां राहाफोरखौसो जों सोलोंना लायो। गोबां मोनो नोंथां जोङो सोलोंथाइ मोजां लायोबा जोङो जोंनि जानाय आदारखौबो जों बे सोलोंथाइजोंनो खामानि मावनानै जों उदैखौ सुफुंनो हायो नोंथां।
गावनि दाना लानो हायो।
औ नोंथां फरायनायजोंनो जोङो बेफोरबायदिनो बिजनेस एबा बिजनेसफोरबो मावनो हायो आरो दाब दाब जायगाफोराव जोङो बिदिनो थाङ थांनानै जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो हायो आरो फोरोंगिरिफोरबो जानो हायो जोङो फरायजों लोगोसे गावनि केरियारखौबो दानो हायो
आरो इयुनाव जोंनि गथ' गथायखौबो फोरोंनानै फोरोंनो हायो
औ नोंथां नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा दा गासैबो बेखार जाजोब्बाय नोंथां
उम उन्दै समाव मोजाङै फरायासै
औ नोंथां जों दानिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो गोबां सुबुङा ससियेल मिडियायाव गोदोन नानै थानानै दानो जोङो सुबुंफोरा जों बयबो गोबां खस्थ' मोनबाय नोंथां सोलोंथाइ लायैनि जाहोन नाव
उम दानि सुबुंफोरा बांसिनानो
औ नोंथां
इयुनाव ओयफ्राय खस्थ' मोनो बिथां सोलोंथाइफोरखौ गारनानै
औ नोंथां सोलोंथायानो जोंनि गोबां खामानिफ्रावबो मदद होयो नोंथां
उम
आजिखालाव जायहा जायनि जायहा सोलोंथाइ गैया बेहा जेबो मोनथाय आय गैया नोंथां
उम इयुनावबो मानसिफोरजों थगायजाला बायो फाय बेखायनो सोलोंथाया गोनां जादों नोंथां
गोबां सुबुंफोरा सोलोंथाइजों गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफोर जानो हाबाय नोंथां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मुलुग सोलों सालिफ्राव फरायनानै मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानै गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो बुहुमनि बुहुमजों सिनायजानाय सुबुंफोर जानो हाबाय नोंथां
उम उम गोजान गोजानाव बिदिनो
औ नोंथां नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां एसे नेटवरकआ प्रब्लेम नामा
एसे बिदिनो दावराव माने नोंथां
गोबां दावरावबो खोनाफैदों नोंथां नों
उम दा खोनाबाय नोंथां
मोजां खोनायाखै नोंथां
खोनाबाय दा नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
औ
माखासे सुबुंफोरा दा गोबां बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लायैयाव गोबां बेफोरबायदि गुदुं दुंहाव थासारियाव गोबां खामानि मावनांगौ जानानै दं नोंथां
आरो गावनि देहाफोराबो खस्थ' मोनो थां बिदि सान्दुं गोसायाव खामानि मावबा
बेफोर गासिबो खामानि दामानि मावनायनि दायनिगिरिया बे सुबुंनिनो जायो नोंथां मानोना बे गावनि फरायनांगौ समाव सोलोंथाइ लानांगौ समाव बियो मोजां सोलोंथाइ लायैनि जाहोनाव बेफोरबायदि गासैबो खस्थ' खामानिखौ मावनांगौ जायो नोंथां
उम उम ओंखायनो उन्दै समाव मोजां सोलोंथाइ लानांगौ इयुननि थाखाय
जों गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय सोलोंथायाइयानो गियानि गुदि नोंथां
उम सोलोंथाइ गैयाबानो जेरावबो सनमानबो मोना जेरावबो दावबायनोबो हाया खस्थ' जायो नोंथां बेखायनो सोलोंथाइ लानाया गोनांथिथार
औ नोंथां मोनसे बेफोरबायदिनो सोर हारिखौ दैखांनो थाखायबा गाव नि जाथिखौ गावनि गामिखौ नाम खालामनो थाखाय सोलोंथाइ लाथारनांगौ नोंथां
उम उम
औ नोंथां
हारिखौ दैखांनाया गोबां सोलोंथाइ लानांगौ नोंथां हारिखौ दैखांनो
उम
सोलोंथाइनि सोलोंथाइ गैयाबा मोनसे हारिया माब्लाबाबो जौगानो हाया नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ सोलोंथायाइयानो मेन देरसिन हा हारिखौबो फोथांना लाखियो आ
औ नोंथां हारियाव एबा हारिफोराव गोरों गोरा गैयाबा बेफोरबायदिनो सोलों गोबां एना एनि खौसेथिखौ नुनो मोना नोंथां बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनाया जोंनि गियानि गुदि नोंथां
औ
दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों बे दसे समखौ बेफोरबायदि सोलोंथाइनि बागै फोरमायलायनो मोननायखाय नोंथांनि सायाव गोजोननाय थाबाय नोंथां
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला
उम